औ
मा खालामदों नोंथां
दङो ओरैनो जिरायना नोंलाय
अ दं आंबो ओरैनो। हरनि ओंखाम जाबाय?
ओ जाथ'आखै र'
औ नोंथां नों आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
औ जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि ओ बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनाय आरो जों बर'फोरनि मैगं संनाय खावनायनि बागे रायलायनि
उम दे होमबा नोंथां जागायनसि
औ जागायदो
जों बर'फोरनि संनाय खावनाय होनना बुङोब्ला जों बर'फोरनि मैगं मदांखा मैगंबो बर'फोरनि मगंआ जादों अनला खारै आरो बे अनला खारैखौ जों माबोरै सङो होनना बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि संनाय खावनाय बुङोब्लाथाय जों बिदिनो न'नि जानाय माइरंखौनो जों बिदि अनला जानो थाखाय जोङो सोमनानै दोनो आरो आरो बेखौहाय सोमना दोनखांनाय उनावहाय जोङो बिदिनो देयो
देखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो माने अनलाजों दाउजों सङोब्ला गोथावसिन जायो आरो
खोनादोंना नोंथां? औ बिदिनो खारै होयो‌ आरो दानो दा दैज्लां बोथोरावथ' जों औवा मेवाय मोनो नङा होमबा नों थां औ औ बे औवा मेवाइखौ होयोब्ला जों बेजों सङोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो आरो जोंनि बर'फोरनि मोदांखा मैगं होनना बुङोब्ला जों अनला हारियानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मुंदांखा मोनसे ओंख्रि आरो जोंनि बर'फोरनि आरो बिदिनो सबायजों सामु
नोंथाङाथ' बेखौ जाफेरबाय खोमा ना नोंथां?
जाबाय जानाया
औ नोंसोरनिखि माबादि सङो ओरैनो
जोंनिफ्राय
खोनथानो हागोन ना नोंथां अ बिदिनो साम'खौहाय जोङो औ साम'खौहाय जोङो सोमना दोनो माने हगार औ औ सोमना दोनो मानो होनोबा जोंजों औ साम'खौ सोमना दोनोबाथाय जों बिनि साम'फोरनि दै सिङाव थानाय दै मैलाफोराहाय जा थेब बाहेर जा जाथों होननानै जों बेखौहाय सोमना दोनो आरो बेखौ जानो गोनांबाथाय जों साम' दाखोन जेनेबा खुगा थायोना बे खुगायावहाय जों गारो गारनानै औ औ बोखारो बोखारनायनि उनाव जोङो ओ साम'खौथ' आरो उननि खिथुखौहाय दानाबाथ' जों जानो हायाना औ ओमफाय बेखौ दानबाय दानखांनायनि उनाव जों बिदिनो साफा खालामबाय हुबाय बि दिनो काजिजों नङाबाबो माबाजों खोरदै फिथाइ जोंनि बर'फोरनि फिथाइ। इजोंहाय जोङो बिदिनो हुबाय हुनाजों साफा खालामना लाबाय साफा खालामना लाखा हाय जों बिदिनो सबाय ओंख्रिखौबो जोङो सोमना लाबाय सोमना लाखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो रुग्रोनानै लाबाय खारै होनानै गेब्ले सिम गेब्लेजासिम आरो बिनि उनावहाय आरो बिदिनो साम'खौहाय थावआव एवबाय थाव एखांनायनि उनाव बिदिनो मोजां बे दै गावनि दैयहाय रानजासे मोजाङै मोजां है माबाबाय आरो एवनानै लाबाय। बिनि उनावहाय जोङो मोजां खालामनानै एवफ्रामना लानानै जों बिदिनो सबाय ओंख्रिखौ होबाय आरो।
औ बुजिदों बुजिदों।
औ बेनि उनावहाय जों बिदिनो सबायखौ होबाय होखांनायनि उनाव जों बिदिनो संख्रि साखिबाय, खारै साखिबाय खारै होबाथ' जों बोरै सबाय ओंख्रि जानो, ना नोंथां? बिनि उनावहाय आरो बिदिनो जों बर'नि ओंख्रि होनोबा नारजिजो अमा। नारजिजों अमाजोंथ' नोंथाङा जाफेरबायना नोंथां?
जायो नाथाय माने बारा एसांबो इदि जाबाङा माने नारजि
औ औ औ औ बिदि नारजिजों अमाजों बुङोबाथ' जों बर'फोरनि
मुदांखा ओंख्रि आरो बिबो। माबादि सङो नोंथाङा मिथियो नामा?
संनायखौथ' आङो बारा एसां मोजाङै मिथिया मिन्थिनायालाय।
औ औ बिदिब्ला आङो उम बुंनानै होनोसै नोंथां। माने नार जिजों अमाजों सङोबा जेनेबा नारजिखौहाय जों बिदिनो रुग्रोनानै लाबाय। खारै होनानै रुग्रोखा रुग्रोनानै लाबाय आरो मोजां मोनजा सिम। उनावहाय जोङो अमाखोहाय थाव बिदिनो थाव सेरबाय, थाव सेरनायनि उनावहाय जों बिदिनो एवबाय, मोजां बिदिनो बाय एसे आथा खावसे मोनजासिम जों एवनानै लाबाय आरो। एवना लाखांनायनि उनावहाय जों मोजाङै इदिनो माबाबाय आरामनो मोजाङै। बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो बे नारजि रुना लानायखहाय जों बिदिनो मोजाङै मोजां माबाबाय आरो होबाय आरो बेहाय मायावहाय नारजिखौहाय माने गोथाव जाबाय जों बरफोरनि मोनसे ओंख्रि आरो बिदिनो अनलाखौबोथ नोंथाङा जाबायखो जानांगौ
अनलाखौबो जाबाय जानाया
जों बिदिनो बरफोरनि मैगं होनना बुङोबाथाय जों बिदिनो
अनला खारै
औ अनला खारै बिनिफ्राय ओ सबायजों सा साम' आरो बिदिनो नारजि अमा आरो बहुदथा दंबावो जों बिदिनो बरफोरनि मैगं बायदिनो दालिफोरबो दालिफोरजोंबोथ जों बिदिनो सबायफोरखौ जा माबाखो साम'फोरखौ जानो हायो।
उम अनेकथा मैगं दङ जोंनि बे बरफोरनि जों बिदिनो अनलाखौ नोंसोनिखिहाय माबायदि सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अनलाखौ जोंनिया न'नि माइरं दं माने ननि माइरंखौहाय सोमनानै दोनो दोननायनि उनाव माबा अ उलार गाहेन जिबाबो माने देना लायो। देना लानायनि उनाव
बेनिफ्राय औ देना लाखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो मादो संफेरनो मोनखो नोंथाङा?
उम
अनलाखौहाय मादो संफेरना मोनखो औ औ औ दाावजों सङोबाबथ' बिराद गोथाव जायो नङा होमबा?
औ औ
औ बिदिनो अनलाजों दाउजों बहुद जों बरफोरनि मोनसे बियो मुंदांखा ओंख्रि बा बर'फोरा जों बेखौ जाखाथारो जोंनि बे बर' गामियावथ जों बि बिदिनो दाउखौ बहा मोनो होनना बुङोब्लाथ जों दाउखौ जों जोंनि बर' गामि जेनेबा नखर नखर नखर जों बे दाउखौ फिसिना लानाय जाखायो। बे दाउखौ जोंनि जों बे नखर नखरनो मोनखायो जों बरफोरनि न'खरफोराव जों बिदिनो थायो। दाउ अमा बोरमा माने गासिबो थायो आरो जोंनि बरफोरनि नखराव बेनि ओमफ्राय बिदिनो जानो गोसोबानो जों बे दाउखौहाय जानो हायो आरो जों बरफोरनि नखरावनो थाखायो। नालाय गोसो जाबानो जों जानो हायो अनलाजोंआनो जा सबबायजोआनो जा माने जिखुनु गाव गोसोबादि जों जानो हायो आरो।
उ
आनि बे न गामि गामिनि दाउ जाहैबाय।
औ
दाथ आरो बिदिनो दैज्लां बोथोर दाबायदि दैज्लां दैज्लां बोथोर टाइमावथ जों बिदिनो औवा औवायाबो खिलियो औ जेरै औवा मेवाइ औ बे औवा मेवाइ जोंहाय जों बिदिनो जायो जोङो औवा मेवाइजोंथ' ओरैनोबाबो जानो हायो औवा मेवाइ गोजाबाबो थेवबो जों दाउ होनना एवोब्ला मोजांसिन जायो आरो। माने जों दाउ होनाल' जानो हाया मानो होनबा जों अमा बेदरबो होनानै जानो हायो अनलायाव दाउ ब्रयलारबो होनानै जानो हायो आरो नाजोंबो जों जानो हायो माने ।
औ।
जों गोसो बायदि जानो हायो आरो।
बिदिनो साम'खौबो जों मोनो बहुद दैमायाव मोनो। दंग' मोनो नङा होमबा नोंथां औ।
नोंसोरनिखि ओरैनो साम'खौ साम'खौ अबाव अबावहाय मोनो बुंनो हागोनना?
जोंनिखि बांसिन मानसिफोराहाय दैमायावनो नागिरो दैमायावनो मोनो नालाय। माने दैमाया खाथि जाहैबाय नालाय माने दैमायाव नागिरहैयो आरोना।
अ औ दैमा खाथियाव ओमफ्राय फख्रियावबो मोनो आरोना थेवबो साम'आ माने बुहुथा जादनि साम' दं थेवबाबो माने मोनसे फख्रियाव थानाय मोनसे दैमायाव थानाय आरोना नोंथां। औ मोनसेया जाहैबाय माने थुमफ्रु जायखौ साम' थुमफ्रु होनना जों बुङो जों बर'आवहाय। ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मोनसे साम' गोलाव होनना बुङो आरो जों जों बर'फ्रा।
आरो बे साम' थुमफ्रुखौ जों बांसिन फख्रियावनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोर साम' थुमफ्रुहाय फुख्रि जेनेबा हाब्रु हाब्रु थानाय जायगायाव बा बिदिनो बिलाइफोर सिरिनानै लेथ्रा जानाय जायगायावसो बांसिन थायो आरो बे साम' थुमफ्रुहाय
उम।
नोंथाङा खननानै मोनफेरबायना बे साम'खौ फुख्रिनि
फुख्रिनि साम'खौथ' आं बिदिहाय खनाखै नाथाय आं दैमायाव माने खनहैयो आरोना।
औ औ औ दैमायाव दैमायाव। औ दैमायाव जोंथ' बिदिनो साम' थुमफ्रुखौ जों औ।
बांसिन दैमाया माने खाथि जायो नालाय दुगैनाय फाजैनो ओरैनो खनबाय ।
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?